औ हेलौ नोंथां बुंं
गोजोन सानजौफु नोंथां।
गोजोन सानजोफु नोंथांनिसिमबो
आङो नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायावसो ओ सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ आ हानायाथ' हागोन नोंथां नोंथाङा मानि मा आयदानि सायावसो सावरायनो ह ख' खालामनाय जादोंमोन।
अ नोंथां आङो ओ जोंनि ओनसोलाव जे माइ आबाद। मावो बेनि सोमोन्दैसो सावरायनो आङो नोंथांनो ओ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ माइ आबादनि सोमोन्दै ना?
अ नोंथां दा नोंथाङा ओ नोंसिनि ओनसोलाव मावनाय माइ आबादनि सो सोमोन्दै आंनि सिगाङाव ओ दबसे सम फोरमायनानै होनो हागोन ना
अ हागोन हागोन नोंथां।
अ
उम औ उम उम जागोन दे दाथ' जोंनिया गायनाय फुनायनि सम जाबायना नोंथां। बोथोरा दैलांनि बोथोर जाबाय औ दा सोरबा सोर सोरबाथ' गायहांबावयसो खोमा सोरबा सोरबा
औ औ औ।
माने माइ आबादथ' जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि आसामावनो बांसिन गायनाय जायो जेनेबा। जों आबादजोंनो थांनानै। थानाय जायो आबादजोंनो खाथि सोमोन्दो गोनां ना जोंनि बर' सु सुबुंफ्राबो एबा जोंनि बर' हारियाबो औ औ जोंनियाव बेनो जेनेबा जोङो माइखौ। खौ हाल गायजेननो थाखाय हालेवगोरना लानाय जायो जोङो। खारायगारनानै लाबाय। बिनि उनाव जों दुब्लि गंसे खारायगोरोबाय बिनि उनाव जोङो अखानि दै मोनबा अखानिजों हालौवबाय जेनेबा। खारायबाय सामार होबाय। बर' होबाय ओमफ्राय बिदि। दि होनानै मै होबाय ओमफ्राय लासाव मा खालामखो। जों खोथिया खुबैगोन ना। बे खोथियाखौ जोङो। मा खालामखौ माइ जोलैखौ मायज्लिखौ जोङो बस्थायाव सोनानै जोङो सा सानथाम एबा सानब्रै सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायो आरोना। खोथिया खुबैनो थाखाय जों बेखौ सोमखांनायनि उनाव सानब्रै जाबा जोङो बोखांसै बो बोखांनायनि उनाव जोङो। हरसे जोङो गोजौआव थि सोना दोननांगौ जों बे माइ सोमनायखौ ओ गाजाया माने थाब बेरखाङोनो
औ औ औ औ औ औ औ औ
बिदि हरसे सोमनानै दोन माने बोखांनानै दोननानै जोङो दुब्लियाव लांनानै जों बेखौ खुबैनाय जायो आरोना बेखौ खुबैनानै। जोङो माइ खोथिया माबाजासिम जों गोजौ जाजासिम जोङो बेयाव जों दुब्लिखौ जों हालेवग्रोनानै लानोसै। फारि फारियैनो औ बिदिनो जों खाराय नानै दोनखाबाय नालाय जों बर' होबाय बेनि उनाव सामार होबाय। लास मा होनदों मै होबाय आरोना मै होनानै जों गायनांगौ। दुब्लिया मोनहांहां जाबा जोङो बेखौ जोङो दोनथ'बाय ओमफ्राय बिनि उनाव जों खोथिया फुनायनि लाहार फाहार खालामसै जानिया खोथियाखौ जों फुनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव जोङो आरो खनसे हालौनां जायो आरोना जों गायनायनि सिगां ना बेयाव जोङो हालौवनानै मै होबाय फसाव मै होखांनायनि उनाव जोङो खोथियाखौ लाबोनानै गायनाय जाबाय जेनेबा ना ओम बेयाव नोङो बेयाव नोङो जोङो ओरैनोस' जोङो दानि आथिखालाव होनोबाथ' जोङो जेनेबा एसे मुलिफोरबो होनो हायो जों खो खोथियाखौ मोजां खालामनो थाखाय एसे हासारफोर नङाबा गोबोरखि हासारजों सिगां सारग्रोनो हायो खोथिया फैनायनि सिगां औ जनि उनाव दाथ' मेसिननि जुग सोरबा टेक्टरजों हालेवो सोरबा नांगोलजों हालेवो ना ओम आरो गायनायाबो दानिया आजिखालि आथिखालावथ' मेसिनबो दंसैनो ओम ना औ मेसिनजोंबो गायनाय जायो औ जेनेबा जोंनियाव गाय जोंथ' जोंनियाव मेचिनजों होनाय जाया होनायाथ' जों जोंनि आखाइजोंनो गायनाय जायो जों
अ अ अ
बिदि माइखौबो जोङो जेनेबा बांद्राय गुबुं गायबाबो जाया गेसें गायबाबो जाया जों माइया बांद्राय गुबुं गायोबा जों जाहैबाय मानो होन बा माइया द देरबाथाय मा होनो बां द्राय जायगा लानानै फिथाइखौनो हरनो हाख' हाख आरो गुबुं गायबाबो मा होनो गेसें गायबाबो जोङो मा होनदों गुवार गुवार जानानै बे फिथाइफ्रा बयावबो बारा थाइनो नागिरा उम ओंखायनो थाग थिग जेसेबां नोङो माबानो हागौ बेसेबांनो जखा लानानै एबा जखा माने आनन्दाज मोनखायो जों गायबा बेयाव जों आन्दाज लायै लायै गायनानै जोङो माबानो हायो आरोना थाल लानानै गायनो हायो बेयाव बेयाव गाय खांनायनि उनाव जोङो एखौ जाबाय औ आं मोनसे खोथा थालांथों माने जों हालौवखांनानै आलि दानोना आलि खोयो जों आलि खोनाय हौबाबो गोनांथार मानो होनबा जों जोङो आलि खोआबा बैयो सिगांनि आलोआव आलियाव जे हाग्रा थायो बियो मा होनो थाब साग्लोबनो बोलो मोन आरोना बिनि थाखायनो जों आलिखौ दाननानै खोनांगौ जायो
औ औ
बिनि उनावसो जों माइ गायनाय जायो माइ गायखांनायनि उनावथ' जोङो फैबाय फैनायनि उनाव जोङो बेखौ दानिया हाग्रा फुनायनिखौ जोङो नायनांसिगोनलाय हाग्राखौबो जों फुनांगोन ना बेयाव जों हाग्रा फुंनोसै बिनि उनाव जोङो आरो माखासे ओ‌ एम्फौफोरबो जायोना दा दा माने जानाया गोदोनि बेनो जाखायो होमबाबो जेनेबा दानि जुगावथ' दानि मुगायाव जोङो मुलिफोर मोननो थाङो हाथायाव बेबायदि। बिनो जोङो मुलि बायनानै जों सारनांगौ जायो अब्ला एसे खम जायो आरो आरो एम्फौ जानाया औ ओमफ्राय बिनि उनाव बिदिनो उम जोङो मोननाय जि मोनजासिमखौ नेनसै मोननाय नेखांनायनि उनाव जोङो हानाय जायो आरो ना देहानायावबो जों गा खायजों हायो ओमफाय बिनि उनाव रोगानायावल' टेक्टारजों रोगोनाय जायो आरो ना आरो गाखांनायनि उनाव जेनेबा जों रोगाबाय फ्रि लाबोबाय आरो टेक्टारजोंनो मा फाहानाय जाबाय दानि जुगाव मेसिन मेलला एभेलेबेलसै उम थाब जेनेबा थाब हानायखौ नायबाय दानि जुगाव समजों खारफानांगौ जायोना बेनि थाखायनो बेबायदिनो मावनाय जायो नोंथांनिस नों निसिमलाय माबायदि गायनाय जायो जेनेबा माइ आ
आदसा नोंथां जोंनिथिंबो औ हागोन हागोन नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां दाथ' ओ गोनोखोआरि मुगा जाहैबाय दा बे गोनोखोआरि मुगाखौनो उन संनानै जोंनावबो बिदिनो गोनोखोआ मुगाजों आबाद मावहांनो हमबाय आरो जोंनावबो दा गिबियाव बिदिनो ओ आसार मासावहाय जेन'बा खोथिया फोनायनि सम नालाय अखा हाजेननाय बे समावहाय खोथिया थिलिखौ जेन'बा एवबाय एवनायनि उनावहाय जेब्लानो बे ओ खोथिया थिलिया मोनहांहां जायो होमबा बे समावहाय ओ जेना खि जोंनि बासिनानै दोनजानाय बा माइ जेनाखि फोनो थाखाय ओ माइ ज्लिना बेखौ सोमनानै दोनबाय सानथामसो बेनि उनावहाय हरसे बोखांनानै दोनबाय गाजा थाब बेरहोनायनि थाखाय बेनि उनाव ओ हायामोनब्ला बेखौ मै होनानै आराम फोनाय जाबाय आरो ओ बेनि उनाव फोखांनानै ओ फोखांनाय लोगो लोगोनो जोङो ओ जेरावनाखि गायगोन हाफोर बेयावहाय बेखौ गासैखौबो मा ओ खारायनानै लाग्रोजोबबाय बेनि उनाव खोथिया ओ जेब्ला जौलांबाय थागोन अब्ला खोथियाखौ नायनानै बेबायदिनो खारायनायनि उनाव ओ सामार होबाय बेबायदि बिदिनो ओ खोथि जेब्ला जाहैयो होमबा बे समावहाय ओ ओ बर' होनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय जेनाखि खोथियाया जायो ओ ओमबाहाय बे फुबाय आरो दा ओरैनो जोंनि जोंनिथिंजाय एवनाया नांगोलजों एसे एनै मानसिफोरा एवबावो आरो ओमफ्राय बांसिनानो ट्रेक्टर बायनायखौ नुनो मोनसै आरो ओमफाय बेनि उनावहाय जेब्लाखि खोथिया फुयो ओ खो खोथियाखौ फुखांनायनि उनावहाय ओ खनसेनो बिदिनो नांगोलजों हालेवबाय आरो सोरबा सोरबा ट्रेक्टरजों हालेवग्राया ट्रेक्टरजों हालेवबाय बेनि उनाव ओ गायबाय आरो बेबायदिनो जोंनिथिं दहलाथार जायगायावहाय ओ रनजित गायनाय जायो आरो बेबायदिनो रनजित माइखौ सावन मा औ सावन माससिम गायनाय जायो आरो बेखौ सावन मासाव ओमफ्राय सावन मास बारबाथाय बियो गायजाला ओमफाय बेबायदि बिदिनो ओ बोरि हायावहाय ओ बेबायदिनो जो सा माइब्रा बेफोरबायदि खौ गायनाय जायो आरो दहलायावथ' बिसोर माइया गायजाया नालाय बेखायनो बेफोरबायदि दा बेफोरखौ गायखांनायनि उनाव बिदिनो ओ हाग्रा फुबाय माबाय जे थोन लाबाय बिनि उनावहाय ओ माइआ साबसिनै थां बा माबा गसा खानायनि थाखाय बेयाव इउरिया सारनानै होनाय जायो सोरहाबा सोरहाबा सोरबा सोरबा सारा बेबायदिनो आलदा आलदा हासार बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ गावबा गाव आदबजों माइ आबादखौ गायनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेबायदिनो ओमफ्रायो जेब्लानाखि आसिन खातिक ओ सौफैयो जेब्ला माइ हानाय एबा मोननाय टाइम जायो बे समबा सोरबा सोरबा आखाय जों हाबाय सोरबा सोरबा बे माइ हाग्रा मेसिनखौ बाहायलायबाय बेबायदिनो हानानै औ रोगाबाय सोरबा सोरबाथ' बै मेसिनाथ' खेबसेनो मारा होग्राबो थाखायो नालाय दाना सोरबा सोरबा बेजोंनो होबाय औ आरो सोरबा औ सोरहाबा सोरहाबा बिदिनो आखाइजों ओ बेबायदिनो ट्रेक्टरजों रोगाबाय सोरबा सोरबा मोसौ गारि सोरबा सोरबा मैसो गारि बेबायदिनो गावबागाव आदबजों रोगानानै ओ माराखौ थ' दानि जुगाव जोङो जोंनिथिंजाय मोसौजों होनायखौ फ्राय नुनो मोनला ओ दा ट्रेक्टरजों होसै ओमफाय बे मारा हो मेसिन बेजों होनाय नुनो मोनसै आरो बेनि उनाव ओ माइखौ बेबायदिनो ओ जाय ओ फानग्राया फानबाय ओ फाननानै रां आरजिबाय बेबायदिनो न'खर खुंबाय बेबायदिनो आरो जोंनि ओनसोलावबो औ
होमबाथ' गोबाङानो मिलायो उम मिलायो होनबालाय नोंथांसिमबो एखेयानो गायो जों गोनोखोआरि मुगानि ना दा
औ औ औ औ औ नोंथां बेबायदिनो ओ माइ आबादनि सा यावनो सोनारनाय ना जोंनियाथ'
औ औ नंगौ औ नंगौ नंगौ नोंथां आबाद मावनानैसो थांनानै थानाय
औ औ बय बो दाथ' नै बोथोरा सफैबायना
औ औ नोंथां सफैबाय
मुखुब जानोसै नै ओ आसा दाथ' आसा सार मास ओ जाहांबायानो ना ओ सावोन मा औ औ हाबनोसै माने गायनाय फुनाया जासै बयबो बियावनो मुखुब जा जायो औ
औ औ औ
बे बायदिनोसै गामिनि ओ‌ जिउ खुंनाय राहाया बेबायदिनो
औ औ माइ आबादनि सायाव बांसिन सोलायनाय नुनो मोनो औ नंगौ नोंथां
नोंथां नोंसिनि ओनसोलावबोथ' गोबां जेनाखि माइ आबाद मावनानै न'खर खुंनाय दंखोमा ना
औ नंगौ नंगौ नोंथां फ्रायानो जोंनि गामिनि बांसिनानो माइ आ आबादजों सोनारनानै थानाय आरोना जिउ न'खर खुंनाया औ
ओरैनो बांसिन र र‌ न आं मोनसे सोंथि सोंबावो ओरैनो बांसिन मा माइ आबाद खौ नोंसिनााव मावनाय जायो
अ जोंनियाव जोंनियावथ' फ्रायानो रनजित माइखौ गायनाय जायो जेनेबा दलहायाव गायनाय जाबाय ओमफाय जानो थाखाय ओरैनो माइब्रा एसे एसे गायबाय ओमफ्राय फाननो थाखाय सोरबा जो फसा गायबाय बेनोसै आरो ना
अ अ औ जोंनिथिंबो बिदिनो
गुजि जौ खोन्दोखौनो जोंङो रनजित माइ फं गायो औ
जोंनाबो बिदिनो नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो बोरि बोरियाव अ जोसा माइब्रा बिदिनो आयजं सोरबा सोरबा औ बिदिनो औ दे होमबा नोंथां
औ औ दे उननिसिम फुङाव लोगो मोनफिनलायगोन लोगो औ दे औ दे दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय दे दे नोंथांनिसिमबो औ दे